हेलौ।
अ नोंथां मा खालामदों?
अ आङो दङर' ओरैनो जनानै।
उन्दुबाय नामा नोंथां?
उन्दुयाखै।
अ नोंथाङा आंनो दसे टाइम होनो हागोन ना?
औ। दसे सम होनो हागोन दे।
नोंथांजों बिदिब्ला मोनसे आयदानि बागै सावरायनि।
औ।
बे आयदायानो जाबाय माने बर'फोरनि मागो दमासि आरो।
औ।
उम। जोङो मागो दमासिनि बागै रायज्लायनोसै नोंथां।
औ दे जागाय दो।
दे बिदिब्ला जागायनोसै। मागो दमासि होनोब्ला जों बर'फोरनि मोनसे बियो फोरबो फोरबोखौनो बुंजायो। मानो होनो ब्ला जोङो मागो दमासियाव जोङो बर'फ्रा बिदिनो बुहुद नेम फालियो मागो दमासियाव बिदिनो आलासि फैयो न'खर न'खर
औ आलासि जानो फैयो न'नि आलासि
औ औ। बिदिनो फिथा सौराय जायो। दमासियाव मागो फिथा सौरायखौ माबायदि देयो बा माला देयो होननानै बुङोबा बिदिनो मागोनि सानसे सिगांहाय बिदिनो फिथाफोरखौ देनानै लायो आरो।
औ।
मानो माइरंखौ सोमो सोमनानै बिदिनो फोरानो सुयो। सान्दुंआव ओरैनो फोरानस्रो नुनानै उनावहाय जोङो दिंखि नङाबा उलारावहाय देनानै लायो आरो।
औ।
बिनि उनाव आरो देबाय देना बिदिनो बायदि रोखोमनि फिथा बानायो जों फोरा जेरै थावनि फिथा एन्थाब लावदुम फिथा लारु माने बायदि रोखोमनि फिथा बे बेफोरबादि बानायो आरो जोंबो। बर'फ्रा बे आरो बे बे फिथाखौनो मानो होनोबा न' न'आव फैयो बिदिनो आलासि उलासि फोयोबोला औ औ औ औ औ औ जों जमा जुयैनो जानाय जायो आरो मागो होनोब्ला माने बिदिनो लावखार ओंखाम। जालाय लायो मानो होनोबा जोंङो न'खरनि गासैजोंबो जमा बेफोरबायदि जालाय लायो आरो।
औ।
जमानो बिदिनो बर'फोरनि अमा। बेफोरबायदिनो जायो आरो अमा दाउ। बोरमा माने लावखार ओंखाम जानाय होनबाथ' आरो ज' जाखायोना।
ओम।
अ नोंथांमोननिखि माबादि बिदिनो बुंनो हागोन ना नोंथां।
औ जोंनिखिलाय बेखौ मोसौ। औ जाहाथे जोंङो मागो दमासिनि सिगां सानसे सिगां जोंङो बिदिनो बेलागुरबो बानायो बानायनाय जायो आरोना।
औ-औ-औ-औ।
नोंथाङा मिथिगोना औ बेलागुर सावैनि सिगां जोंङो बिदिनो फुंङाव सिखारनानै एबा जोंङो बिदि दाउखा गाबिनि सिगां जेरै मानसिफोरा फोथायनाय थायो दाउखा गाबिनि सिगां जों दुगैयाबा जोंङो। दाउखा जागोन एबा जोंङो मोसौ जागोन बोरमा जागोन। बिदि होननाय थायोना। बिदिनो जोंङो फुंङाव सिखार। नानै दुगैनानै दाउखा गाबैनि सिगां। दुगैना लानानै जोंङो बेलागुरनि खाथियाव थांङो बेलागुरखौ खुलुमग्रोयो। हुमनानै जों बेलागुर।
जों बिदिनो औ-औ।
ओमफाय बिदिनो जोंङो ओ बेलागुर सावनायनि सिगांबो जोंङो खायफाया न लिरो एबा। ओ। माइ दोनग्रा दुलि एबा ओ। दुलि एबा न'फोराव जोंङो। हाब ओ हाब्रुजो एब। एबा हाजो आरो ओम मोसौनि। खि गोबोरखि आरोना। बेजों लिरनाय जायो जों। जो न'आव। जाहाथे जोंङो फोथायनाय थायो आ। सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो।
मोना।
आं गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा बिदिनो नेम फालिबोबाय नालाय। दाबो जों इदिनो फालिबोयो।
औ औ। माग मागोफोराव आरो जों बिदिनो जमायैनो रंजालायो बिदिनो गोदान बोसोर जोंनि मागो दमासि ज' ज' जाजाय ज'नो गोजां बोथोर नि दिनाव जायो बे फोरबोआ। फोरबोखौनो बुंजायो मानो होनोबा बेयो जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोहोरोम बादि बिदिनो अर खाथियाव जिरायनानै बिदिनो थावनि फिथा बा एन्थाब फिथा जाहैयो जमाहैनो औ बायदिसिनानि आलासि उलासि फैयो औ औ औ।
औ। ओ मागो दमासियावथ' आरो बयनिबो न'खराव बिदि आखाइ सौराइबा फिथाफोरा थाखायो। मानो होनोबा बय इखिबो बिदिनोसो सोलिखायोना मागो दमासिया माने बयनिबो न'खर न'खर बेफोरबायदि फिथा सौराया थाखायो।
औ।
आलासि उलासि थाङोब्लाबो जों बिसोरनो होयो बा बिदिनो मागो दमासियावहा आलासि जालाय लायनाया थाखायो जोंनि बर'फोरनि नेम बादियै।
औ।
आलासि जानाया आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरो। बिदि आलासि थांलाय फैलाय मानो होनोब्ला जोंबो थाङो बेलेगाव आलासि जानो बेलेगाबो फैयो जोंना बेफोरबायदि आरो मागो दमासियाव माने जोङो बयबो माने हेपियै थालायलायो आरो। औ औ। रंजा खुसि थायो आरो माने रावजोंबो राव बेफोरबायदि हिंसा हिंसि गैया बिदिनो अनज्लायलायनानै थायो बेफोरबादि दोङो जोंनि बे आरो नालेंखरनि लारु बानायो नालेंखरजों।
औ नोंथाङा
औ औ औ। हागोन नोंथां।
दे फोरमायना होनाय एसे।
मा होनो बे एन्थाब फिथाखौ सिनायोना नोंथां नों
अ सि
औ औ बे एन्थाब फिथाखौहाय बिदिनो बेबो एन्थाब फिथा बानायनायनिबो माइरं थायो मानो होनोबा जोंनि बे माथा माइरं थायोना बे बो जाया बे एन्थाब बानायनायनिबो मोनसे माइरं थायो बिबो जायखौ जों माइ ब्रा बुङो माइब्रा माइ
औ माब्रो माइब्रा माय
बे आथा गोनां आरो ना बे माइब्रा ब्रा माइरं आहाय बे माइब्रा माइरं खौहाय जोङो एन्थाब बानायनायाव बाहायो आरो जेरै जोङो देनानै लाबबाय लाबनानैहाय बे गुन्दैखौ ओमफ्राय जोङो सिबिन होयो नालेंखर होयो मथायाइ गुरु होयो। माने सिनि बियो माने गोसो बादियै बानायनो हायो आरो नोंथां आंनि बायदिबा थ आं माने नालेखल होयो आरोना
अ
नालेंखल औ नालेंखरजों औ जानोबो गोथावसिन नाङो आरो बे नालें खरजोंहाय एनथाबखौ एनथाबखौ माने गारबाजों आरो गावनि जखा मटै बेफोरबायदिनो आरामसे फेनबाय फेनानैहाय बिदिनो बेयावहाय नालेंखर होबाय नालेंखर होनानै बिदिनो टु मिनिट नै मिनिटसो दोननानै माबायो आरो बेखौ खाननो फानखांनायनि उनावहाय आरो नेक्स
ना जाहाथे इयो मोजाङै मोनथों एबा जानायाव स्रेम स्रेम जादों होननानै दोननाय जायो आरोना
होननानैहाय दोनो आरो बिदि आरो बे थावनि फिथाखौथ' इजियैनो बानायो नोंथां होनना बुं औ। बे माइब्रा गुन्दैयाबो बिदिनो आरो बेखौबो माथानिबाथाय बिराद जानो टान जायो मानो होनोबा बिराद गोरा जायो आरोना अन्थाइ बायदि जायो गु सु जानायनि उनावहाय। अ औ। बेखौबो माइ ओ एमथामनि फिथाखौबो माइब्रा माइरंजोंनो बानायो। मानो होनोबा बेहाय दै होयो नांगौ बादि नांगौ जखानि दै होयो। एनिफ्राय बि बिदिनो सिनि एसे संख्रि एसे होनानैहाय गलाय नानै ओमफाय जों बिदिनो नागोनानै लायो आरो मोजाङै औ। थाखो जिरैहाय नायो बेफोर बाय दि नानानै लायो। बिनिफ्राय ओमफ्राय बिदिनो गलला बायदि जों इदिनो एसे गल गल दाब्ला दाब्ला खालामनानैहाय थावआव होयो आरो थावाव होना बिदिनो गुनजासिम एरबाय थायो आरो जोङो।
ओ जाहाथे खामा एबा बिदिनो ओ मोननांगो आरो ना जेन'‌ बा इयो आरो खामनाङा आरो बेनि थाखायनो एरबाय थानांगो जायो आरोना।
मानो होनोबा जों खामोबा जानोबो गो थाव मोनाबा जानोबो मोजां नाङा। बेनि थाखायनो जोङो एरबाय थानाय जायो आरो। बाय इसे खाम बाय एसे खामद्रायनोबो नाङा आरो इदिबो थानाङा माने एसे बा एसे खामनाय बा फाय जारोम जारोम गाबनि जानांगो आरो मानि मोजांसिन जायो बेयो। औ ओमफाय आरो लाव औ लावदुम फिथा बानायनो बेखौबो नोंथांआ मिथिखायो जानांगौ। औ लावदुम फिथा फिथाखौबो जेरै बेखौहाय माइब्रा नांलाया मानो होनबा माथोनि माइ संजोबनो हायो जानो हायो आरो माइ ब्राबाथाय बिदिनिस सुबिदा जायो जानायाव गोथाव बुङा माथा माइरं खौहाय बिदिनो औ जोसाजोबो बानाय ज जायो नोंथां मानो होनोबा जों न'आव जाग्रा माइरं बेजोंनो बानायनो हायो औ
खोनादोना
औ खोनादों नोंथां
दे होन
औ माने जों जानाय बे माइरंजोंबो बानायनो हायो आरो
औ
बेजों बैजों मोजांसिन जायो आरो माने बेखौहाय देना लाबाय देना लाखांनायनि उनाव जों बिदिनो दै इसे माने नांगौ बादि बुजाबो नंसोआ आरो बेहाय माने दै सार्रो सार्रो बिदिनो माबायो आरो एस बे गिसि खालामनानै लायो आरो ज जोङो बेखौ गिसिनि औ औ मानो होनोबा जों जेरै बेखौहाय लावदुम फिथावखाय खुरैआवसो जोंनि बे खुरै बर'फोरनि खुरै दंना
औ माने थिख्लिनि मुरखाजोंबो बानायो आरो ना सिखिरि खायफाया इदिनो खुरै लायो
औ
इयावबो आरो ओ इयावबो आरो ज जि ओ मा होनो
औ नालेंखरनि होयो औ नालेंखरजों बानायोबा गोद थावसिन जायो आर ओ मिथाइ गुरुजोंबो बानायनो हायो सिनिजो आरो सिबिन बेजोंबो बानायनाजायो आरो नोंथां
ओ
जोंनि बर'फोरनि आरो उम बिदिनो जोङो बेफोर फिथा सौरायजों जों जोंनि मागो दमासिखो माने जोङो मोजाङै मोजां बिदाय हरो आरो ज
बिदाय हरनाय जायो आरो ना जाहाथ दे जोंनि मागो दमासिया मोजाङै मोजां थांफ होननानै रंजायो
औ मोजाङै मोजां थांथों आरो जों बे फिथा जों बिदि फिथा बेजोंनो फालिनानै हेगार हरनाय जायो आरो जोंनि बे मागो दमा
औ नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे जागोनदे। दे होमबा नोंथां।